औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों नोय
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ ओ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि लानानै फन खालामनाय जादोंमोन ओ बेनो जाहैबाय ओ जोंनि जिउ खुंनाय बा जोंनि थांना थानायाव बिफां लाइफां थाङा जोंखौ माबायदियै मदद खालामोबा बिफां लाइफां थायोब्ला जों माबायदि मदद मोननो हायो बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन दा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां औ बिफां लाइफाङा जोंनि ओ थांना थानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नो
बिफां लाइफांखौ जोंनो थांना थानायाव नांथारगौ जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो जों जे बे हां लायो बे हां लानाय अक्सिजेन जोंनि बार बेखौहाय जों मोननो हायो थायो नङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो जोंनो बे बिफां लाइफांखौ नांथारगौ जोंनि थांना थानायाव जोंनि देहानि जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय ओ आरो जोंनो ओ हां मोननो थाखाय जोंनो बार नांगौ आरो जों बिनि थाखायनो जोंनो बिफां लाइफांखौ नांथारगौ बिफां लाइफाङा जोंखौ थांना थानायाव गोबां मदद होयो बिदिनो ओ आरो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ
जोङो गायनो नांगौ आरो बेखौहाय जोङो जोथोन लानानै
औ नोंथाङा नोंथांनि सोदोबखौहाय जोबोर लाखै खोनानो मोन्दों एसे गोसा होननो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां दा खोनादोंना
खोनदों नोंथां
औ औ जोङो बिफां लाइफां बिफांखौहाय ओ गायनो नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जोङो गोगो बारहावा मोनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोंनि आबहावा खौ जोंनि मिथिंगायारि थासारि। बेखौहाय जोंङो समायना खालामनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ। आरो बिनि अनगायैबो बियो बिफां लाइफांङा जोंनो थांना थानायाव गोबां मदद होयो। जोंनो मोजां अक्सिजेन होयो आरो बेनि थाखाय जोंनो। बिफां लाइफांखौ नांथारगौ जोंनि देहा मोदोमखौहाय गोग्गो मोजांङै लाखि थाखाय जोंनों। थांना थानायाव दैनि गोनांथि जायो नंङा होमब नों अखा बायदिसिनानि औबिदिनो जों अखा हायोब्लासो जोंङो जोंनि। गासैबो जिबफोरानो जों थाजि मोनो आरो जोंनि बे जिउआव। थांना थानाय गासै जिउ गोनां जिबफोरनोनो जोंनो दैनि गोनांथि जायो जेब्ला जों बिफां लाइफां गायो अ अब्लासो जोंनियाव अखा हानायबो सोमजियो नंङा होमबा नोंथां। जेराव दंफां लाइफांफोर गैया लांदां जायगा बेफोराव
औ।
फोराव जोंङो अखानि बिबांखौ खम नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोनो बे दैनि गोनांथि आरो बेफोरावबो बे अखा माखौ मोननो थाखायबो जोंनो दंफां लाइफांखौ नांगौ। आरो जोंनि थांना थानायनि थाखायबोथ दंफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार।
बेनिखायनो जोंङो दंफां लाइफां खौ जोंनो नांगौआव जोंङो दानफायनायबो जायो नङा होमबा नोंथां। बे दंफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय बाय बायदिसिना आगजुफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेनिखायनो जोंनो दंफां लाइफां। खौ जोंङो दानफायनो गोनांबो जानानै फैयो नाथाय। ना जोंङो दानफायोब्लाबो जोंङो बेफोरखौ फिसा फिसा दंफांफोर जोङो गायफिननानै। बेहाय जोंङो जोथोन लानानै जों फेदेरनांगौ बेयो जोंनि मावनांगौ हाबाख नङा होनबानो
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदि जों बेफोरबायदिनो जोंङो बे मिथिंगाखौ समायना नुहोनो थाखायबो जोंङो बिफां लाइफां। फोरखौ गायनांगौ बायदि रोखोमनि समायना रमायना दंफां लाइफांफोर दंङ। बिदिनो जोंङो खायफा दंफांफोरखौ जोंङो बायदि जोंङो बागानफोर बानायनानैबो जोंङो। बेफोरनिफ्राय जों बेफोरखौ फाननानै मुलाम्फाबो मोननो हायो।
औ नंगौ।
जोंङो बिदिनो जोंङो खायफा दंफां लाइफां फोरखौहाय जोंङो। खायफ बफांलायफां। फोरखौ जोंङो गोबां रोखोमनि आगजुफोर बानायनायावबो जोंनो दंफां लाइफाङा। हेफाजाब होयो एबा मदद होयो बिदिनो गोबां खामानिफोरावबो जों बे दंफां लाइफांखौ बाहायनो हायो आरो जोंनि जे आबहावा बेयावबो जोंनो बेयावबो जोंनो दंफां लाइफांखौ। नांगौ जोंनि थांना थानायनि थाखाय नोंथाङाबो। फंनैसो बुंनानै होदो। दंफां लाइफांनि जोंनि थाखाय मानैनि थाखाय गोनां।
हागोन नोंथां बिफां लाइफांनि गोनांथि होननानै। बुङोब्लाथ जों गासैबो मिथिखायो जे बिफां लाइफां नङाब्ला जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया मानो होनना बुंङोब्ला जोंनि हां लानाय बा हां हगारनायखौ बिफां लाइफांङासो ओ‌ ओ सोबनानै लायो। बिफां लाइफांनिफ्राय गोग्गो ओ बारहावाखौ जोङो बोनानै लायोबा बिफां लाइफाङा जोंनि गाज्रि बारहावाखौहाय बिफाङा बोनानै लायो थिग बे फोरबायदिनो जोंनि थांना थानायावहाय ओ बिफाङा जोंखौ जोबोर मदद खालामनायखौ जों
औ नंगौ।
दाथ' जोंनो ओ जिउ खुंनायावहाय बिफां लाइफांनि जोबोर गोनांथि जायो बेबादि बेलायावहाय जों बिफां लाइफां खौ दानफायनो गोनां जायोब्लाबो फांसे बिफां दान फायनायनि जायगायावहाय फांनै फांथाम गायोब्ला बे मोजांसिन जायो आरो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बादिनो जों गोबां रोखोमनि ओ रां आरजि नो हायो बेफोरखौहाय ओ बिफां लाइफांहााय जों ओ नांगौ बि बिबांनि गायनानै बा ओ बेफोरनि आबाद मावनानैहाय जों ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगा लांनो हायो ओ बिफां लाइ फां गायनाया बारहाया लोब लोब बारायबोनायखौ जों नुनो मोनगोन बेनिखायनो जोंनो बिफांखौ जोबोर गोनांथि जायो आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों जे समजों लो गोसे खारफानानै जोंनि ओ जि बारहावा बेफोरो जोबोर गाज्रि जानाय जालांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जोंनि जा नांगौ बेसाद बा गोनांथिया बांलांदों थिग बेफोरबादियैनो जोंनि थासारियाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि ओ बारहावा खौ बारहावा गेब्रेंनायखौहाय हमथानो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो। ओ बेनिखायनो जों आथि खालाव नुनो मोनोजे ओ आसाम सरखार बा सोरखाराहाय जोंनि जा बिफां लाइफांनि संरैखाथिखौ माबायदियै बांबोनाय बांहोनायखौ नुदों ओ आथिखालाव नुनो मोनो जे गथ' उन्दै उन्दै गथ'साफोरनोबो फरायसालियावहाय बा स्कुलफोरावहाय ओ बेबायदिनो बिफां गायनाय सान महरै फालिनायखौ फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव जों नुनो मोनदों। जुनखौहाय ओ बिफां बा मिथिंगायारि सान हिसाबै बिफां गायनाय सान हिसा बै जों फालिनायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जों गावबा गावनि आबहावाखौ बा गावबा गावनि थासारिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन ओ बेबादियैनो जों ओ आरोबाव नुनो मोनो जे बिफां लाइफां गायोब्ला माबादियै जोंनि गोग्गो थासारि खौ नुनो मोनगोन बेखौथ' नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो ओ बिफां लाइफां थायोब्लासो अखानि बिबाङा बाङो बा बिफां लाइ फां गैयि जायगाफोरावहाय जों रानस्राव ओ बालाबारि जागोन होननानै मिथिनानै मोनो। ओ बेनिखायनो जों बिफां लाइफां खौ गायनाया जोंनि थाखाय गोख्रों बा बिफां लाइफांखौ फसंथानना लाखिनाया जोंनि मोनसे गुबै मावनांगौ हाबा ओ बिफां लाइफां गैयै जायगा फोरावहाय बालाबारि बानागास्राव होननानै जों मिथिनानै मोनो ओ आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय एसेबां बिफां लाइफां गैयैखौ जों नुनो मोना जायनि जाहोनावहाय जों नि गामि ओनसोल बा गामि गफाफोराव एसेबां बारहावानि गेब्रेंनायखौ नुनो मोना। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय बिफां लाइफां थानायनि थाखायनो जोंनि बा गामि ओ मोजां थासारिखौ नुनो मोनदों आथिखालाव जों नुनो मोनदों बा टाउन सहराव थाङोब्लाबो जों नुनो मोनो जे जों नुनो मोनो जे गिदिर गिदिर ओ टाउन सहरफोरावहाय गोबां कलखाना बा गोबां बिरोनदामिनफोरनि जौगानायजों लोगोसे बारहावाफोरखौहाय जोबोर गाज्रियै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय संरैखा होनो नांगोन। ओ आथिखालाव जों नुनो मोनबावो जे बिफां लाइफां गोमालांनो हमदों जेरैबाादि हायथि गासाब सिगुन साल बेफोर बिफांफोरखौहाय आथिखालाव जों गोबां खम रोखोमै नुनो मोनो बेफोर खौ जों हमथाना लाखिनो थाखाय बिफांनि आबाद बा बिफांनि रोखोमनि रांखावरिखौबो आरजिनो हायो बिफां लाइफांफोरफ्राय गोबां रोखोमनिु बानायनाय नुनो मोनो जेरैबाददिहाय आ।
औ हेल'
जोंनो गिबियावनो कार्टनि गोनांथि जायो बेफोर कार्ट जों न'फोरनिफ्रायनो दिहुना लानो हायो बेफोरबायदिनो
औ
जोंखौ बिफांफोरखौ होयोब्लाबो बेफांखौ दानफायनायनि सिगां सिगां ओ फांसे बिफांनि जायगायाव फांनै फांथाम गायनो नांगौ बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाबो। जों नुनो मोनो जे फिसा फनला बिफांफोरा जायखौ गोबां रोखोमै हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय माइ माइाबोथ' मोनसे बिफां बे बिफां माइ आदार महरै बा आदार जानायावहाय जोबोर ओ सहाय होनायखौ नुनो थास' दिंखा गाससिबो बिफांफ्राबो
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' सब जानानै फैबाय नङा होनबा?
औ
ओ नोंथांजों गोबां हाबाय बेनिखायनो रोजा रोजा साबायखरखौ बावरबाय उनाव
औ गोजोन्थों।